हेलौ नोंथां।
अ' नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा बोरैहाय दङ?
आं मोजाङै दं नोंथां।नोंथाङा माबोरै दं।
अ' नोंथां आंबो मोजाङैनो दङ। ओ थारैनो नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना कल खालामनाय जादोमोन। औ नोंथाङा सम
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
थारैनो बिदिब्ला जोङो बैसागो फोरबो आयदानि सायाव सावरायनि नामा नोंथां?
औ नोंथां सावरायनो हागोन।
हेलौ
अ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा, नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
हेल' अ बैसागो आय दानि सायाव
अ जागोन नोंथां। सावरायजागोन। अ नों थां खोनादों खोनायाखै खोनादों नोंथां।
हेल अ अ बैसागो फोरबो होनबाथ नोंथाङा मिथिखायो नङा नङा होमबा?
औ नों नोंथां मिथिगौ अ नोंथां।
जेरैहाय जोङो अ अ बैसागो होनबाथाय जोंङो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बैसागुखौ फालिबोखायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ औ।
ओ जोङो बैसागु होनना बु
खोनायाखै?
नोंथांनिया नेट्र गैया नामाथाय हेलौ हेलौ अ दा खोनायाखै नामा
अ खोनादों नोंथां
हेल' बैसागोन होनब्लाथ' नोंथाङा मिथिखायो नङा बा
औ नंगौ नोंथां औ औ। खोनादों नोंथां?
हेलौ
हेलौ नोंथां। थारैनो जोङो बैसागु होनब्ला नोंथाङा मोनथिनो हायो बैसागुआव जोङो बैसागु फोरबोखौ मोननै मोननै रोखोमै फालिनाय दङो जेरै मोस सोबास सागु मोनसेया सागु खोनादों नोंथां।
हेलोव
अ हेलौ नोंथां। हेलौ, अख खोनादों नोंथां हेलौ नोंथां।
अ नोंथां दासो खोनादों
औ नोंथाङा आं खोनादों नोंथाङा फोरमायनो हागोन
अ बैसागो फोरबो होनब्लाथ नोंथाङा मिथिखायो नङा होमबा
औ नोंथां
जेरै जोंहा गोदो गोदायनि आजै आजौ समनिफ्रायनो माने जों बैसागुखौ जोबोद गाजा गोमजायै फालिबोखानाय जायो आरो
नंगौ नोंथां।
अ अ बिनिफ्राय जोङो थारैनो बुंनो थांब्ला माने आथिखालाव जोङो बैसागोखौ मोननै बाहागोआव राननाय जायो आरोना जेरैहाय ओ मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो जों गिबियाव माने मोसौ बैसागोखौ फालिग्रोनाय जायो आरो जेरैहाय जोङो बे मोसौ बैसागुखौ मोसौखौ जोङो। सैत्र दाननि जोबथि खालार एबा सानाव जोङो थुखैनायखौ नुनो मोनो आरो जेरैहाय जोङो बे मोसौ थुखै फैनायाव जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय नांगौ जायो नङा होमबा।
ओ जेरैहाय ओ हालदै फानथाव हालदै फान्थाव बेबादिनो आरोबाव दंबावो थारा दिग्लि बेफोरखौ माने जोङो बे बैसागो बोथोर बोथोराव फालिनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां
मोसै थुख थुखैना बाहायनाय जायो बेजों लोगोसे जाय दिनखालि जोङो मोसौखौ थुखैगोन ना जोङो बे दिनखालि माने जोङो ओ मोसौखौ जेब्ला थुखैनाय समाव बे ओ फुङावनो सिखारनानै माने जोङो बेफोर फिथाइ सामथायाइखौ सानसे सिगां बुथुमखाना दोननाय फिथाय सामथाइफोरखौ मानो जोङो जेरैहाय बेखौ हाना मोनसे आयजेंआव मोजाङै सुना हानाय जायो आरो। बेखौ जोंनि ओनसोल फोराव माने मालाबो सुनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेजों लोगोसे जोंहा माने मोसौ जोङो ओ फोथार एबा ओ फोथार एबा लांदां जायगाफोराव जोङो जाम्फै एबा नालाफोराव थुखैहैनाय जायो आरो ओम बेहाय आं बेहाय जोङो थुखैनाय समाव जोङो माने गोबां जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो खुगा मेथाइ दंखायो जेरैहाय लावजा फ थावजा बोसोर बोसोर एरबाय था माने बियो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खुगा मेथाइ आरो
नोंगौ नोंथां।
अ अ अ बेनिफ्राय जों औ औ ओह बेनिफ्राय जोंहा बुंनोथाङोब्ला माने बेफोरखौजोङो गासैबो ओनसोलावनो फालिनायखौ नुनोमोनो आरो।
नंगौ नोंथां।
जोंलोगोसे जोंहा मोसौखौ जोंङो फोथाबो फुननाय जायो। बेजोंलोगोसे जोङो मोसौफो बे दिनखालि मानो उदाङै हगारस्रानाहोनाय जायो आरो। आरो जों मोसौनि फागा खौबो माने सोलायनानै बे दिनखालिनो माने गोदान थाखा होनाय जायो आरो
औ नोगौ नोंथां।
बेजोंलोगोसे जोंहा बैसागो बैसागुखौज जों गुबै मानसिनि बैसागो होनब्ला जोंहा माने सानस्नि एबा हप्तासे फा सान फालिनाय जायोआरो।
औ नोंगौ नोंथां।
बेजों लोगोसे जोंहा बैसागोनि सेथि खालाराव जोङो गामिनि रायजो रायजोराजा बेफोरजोङो गिदिरखौ मानस सनमान बोरलानाय जायो आरो जों जोंनि उन्दैखौ अननाय ओ होनाय जायो आरोना? ओह बेजोंलोगोसेजोङो मिथ मिथिंगानिफ्राय मोनाय गोबांरोखोमनि मैगं थाइगं जेरै गोखा गोखै जानायखोजों बैसागुआवनो फालिनायजायो। ओ जेरैहाय जोङो खुंखानिफ्रायलानानै गोखा गोखै होनब्लाथ खुंखा मिथिंगायाव जि मोनो जेरै मानामुनि नेरसोनबिलाइ ओ बिदिनो ओ जारमय ओह जारि बेफोर मैगंफोर जोङो बे
नारज।
बा अ बैसागोआव जानायजायो मानोजानायहोनोब्ला जोंहा जेरै बे बोसोराव बेमार आजारफोराजेन सोमजिया बेनिथाखाय जोंङो जानायजायो गोजोगोदायनिफ्रयनो जाहा फोथायखायो आरोना।
औ नोंथां नोगौ।
औ थारैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबादि मैगं थाइगंखो जायोनामा एसे फोरमायग्रोलाय।
औ जायो नोंथां जोंना ओह बैसागु ओह स्निसानाव जोंना उम ओह बेफोर गोखा गोखै मैगंखौ जाबायथायो। ओ जेरै उम फाथो
औ औ।
फाथो फुंखा ओ दिंखिया। बेफोर जानाय जायो आरो बायदि बायदि दंबावो ओह बिदिनो। ओह बैसागु सानखौ गाजा गोमजायै। फालिनायजायो। ओह गोदोनि दिनावथ ओह सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै ओह बिदिनो ओह ज जानानै नाथाय ओह सिगाङाव खाम जथा। औ दि सिफुं दल बेफोरखौ थरखा बेफोरखौ लानानै मोसायोमोन नाथायाय दानि आथि खालि जोङो बांसिनानो जोङो मोस थानायखौ खम नुनो मोनो लोगोसेनो आरो दानि-दानि जुगाव ओ बेफोरखौ ओ केसे बा ओ बेफोरखौ बाहाय बाहायनाय जायो‌।
अं नंगौ। थारैनो नोंथां बुंनाय बादिनो नों खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
नों थिगबो नोंथाङा बुंनाय बादिनो जेन जोंनिया बैसागोना। बैसागुआव माने जोंहा जोङो गोबां रोखोम रोखोमनि माने देलाय मालायै माने बेबायाददिनो गानग्रा जोमग्रा गोजान जेरैहाय जोंनि ओनसोलफोराव हिनजावसाफोरा आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा दख। खना गोमो फास्रा गोजा बेफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो हौवासाफोराबो गामसा गोथां बेबायदिनो गस्ला गुफुर आरनाइ आरि लाना मे जों जोबोर गाजा गोमजायै मोसायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां बरफोरनि आ दोर दामग्रा देग्रा दङ जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना आरो औवानि थरखायाथ जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखायो नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां
जों बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो ओ नुनो मोनो आरो जों गोदोनिख थेउ अब्लाबो जों गोबां फारागथि नुनो मोनो जेरैहाय जोंना गोदोनिया ओ गोबां माने बहाबा लाननांबो फोथाराव माने बहाबा दंफांनि दंफांफोरनि सायाव माने ज' ज'जालायनानै बेबाददि रायज्लाय जेनेबा मोसानायखौ नुनो मोनोमोन खुगाजों खुगा बेबदि मेथाइखौनो आथिखालाव माने जों बांसिन रेडिअ टेब रेकर्डिं बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आर ना बेफोरबो माने गोदोनि आरो दानि गोबां फारागथि आरो जोङो आथिखालाव माने जोङो बे बैसागो जों लोब्बा लाना गोबां फांसन आरो खुंनाय जायो नङा हो
औ नंगौ नोंथां
बेफोरो माने आथिखालाव जुखुंनाय दाबावैसो माने बेफोरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनायमोन बेबायादि नेम गैयामोन जोंहा अब्लाबो माने जोङो बेफोर ओ। फांसन खुंनायफोरनि गेजेरजों जोंहा गोबां थुनलाइयारि बादायज्लायनाय हारिमु बाद हम बनाय जेरै जो खेला गेल। खारनाय बादायलायनाय बेबायदिनो गोबां रो खोमनि खन्थाइ लिरनाय बायदिसिना बेफोरदि मोनो आरो ना।
औ नोंथां औ नोंथां
जेरै बेफोरनिफ्रायबो जों गोबां बाहागो बाहागो लानायाव उन्दै उन्दै गथफोरा बाहागो लानायाव बिसोराबो माने ओ गो जेनेबा ओ साहस फैयो एबा गिनाय गैयै जायो माने बेफोरबो जोंनि थाखाय मोनफा मोनफा गियान आरो ओ बुंनो थाङोब्ला गोदोनि जों ओ दानि जों गोबां फारागथि दङ जेरैहाय जोङो गोदो बेफोरबादि गैयामोन आथिखाला बेफोरबायदि फैबाय बेफोराव जोंहा बेबायदि फांसनफोराव जों गोबां ओओ रोजाबगिरि देंखोगिरि बेफोरदि लाबनाय जायो। गोबां रोजाबनायजों लोगोसे खाथि खालानि ओन सोलनि मानसिफोरानो माने बेयाव रंजाहैनाय जायो आरोना आरो जोंथ गासिबो बरफोरानो माने बैसागुख जोबोद गाजा गोमजायै रंज जाखायो गोसो होथाबनानै नङा होमबा?
औ नों
अन नोंथांमोननि ओनसोलथि बे बेबादि बैसागु जों लोब्बा लाना फांसन आरि खुंनाय जायो नामा एसे फोरमायजागोन नोंथां ।
औ नोंथां ओ जोंनिथिं जोंनि ओनस सोलाव बिदिनो ओ बैसागुनि ओम नामावहाय फांसन होनो खुंनाय जायो लोगोसेनो बेवहाय जोंना खेला मोसानाय रोजाबनाय खन्थाइ आवरायनाय। बायदियै थायो। जेरै खारनाय बारनाय ओ बिदिनो दै बोरि गेलेनाय सेर खेला गेलेनाय बेफोरखौ ओ गेलेनाय जायो आरो। खन्थाइ आवरायनाय खन्थाइ रोजाबनाय मोसानाय। रायलायनाय जायो लोगोसेनो ओ जोंनि बे फानसनाव गोदोर सुबुंखौ लाबोनानै बिबुंथि बा ओ
अ नंगौ।
जों बिथांमोननि बिदि बुंनायाव जोङो एसे एनै गियान मोनो साहस मोनो। लोगोसेनो जोंनि गि बा ओ गिनायफोरा एसे खारो।
औ खारो औ नंगौ।
जायस बोरैबा जायखि जाया खेलायाव बाहागो लानानै ओ से ओ सेथि नैथि थामथि बाहागो लानो हादों बिसोर बिथांमोननो ओ एसे बान्था होनाय जायो। लोगोसे ओ ओम खालामनाय जायो। बेयाव गायकजों जोंजों। बोर रंजाबानो जायो बिदिनो ओ फानसनाव बेबायदिनो जोंनाब हजों गाव बारहरो औ नोंथां।
माने थारैनो बुंनो था थाङोब्ला नोंथाङा बुंनाय बादिनो माने जेरैहाय जोङो बान्था होनाय जायो आरोना सेथि नैथि थामथिफोरनो
औ नोंगौ नोंथां।
माने बेफोराव बिस्रा माने गोबां थुलुंगा मोनखांसिनो आ माने बेफोरबो जोंनि थाखाय मोनफा मोनफा माने बेफोरबायदि ओ गियान मोनो आरो ना। ओ बुंनो थाङोब्ला बिब फोर जेनेबा ओ बुंनो थाङोबा जों बैसागो सफैनाय लोगो लोगो दंफां लाइफांफोरनियाव माने बिलाइफोरा माने ओ सोमखोर गोथां जाबोयो थिग बेबादिनो जों बेबाद दाउ खौऔ आरो मान्दार बिबार बारनाय जों माने जोंनि गोसोफोराबो जोबोद थुलग जेनेबा रंजाखा आरो बुंनो थांबा माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बेफोरखौ जोङो ओ फालिबोखायो माने जोबोद गाजा गोमजायै फालियो आरोना बेफोरो जोंनि जोबोद ओ बे बेयो जोंनि माने जोबोद गोनांथार फोरबो होननानै जों मानिनानै लायो आरो अ नोंसिनि ओनसोलाव ओम नोंसोरनि ओनसोलाव बिदिनो बैसागुखौ माबायदिहाय फालिनाय जायो माबायदि रंजानाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय अ जोबोर गाजा गोमजायै ओ फालिनाय जायोबा रंजानाय जायो। जोङो बैसागोआव मागि खांनानै फैनानै ओ जा एसे एनै ओ फैसा माइरं मोनो बेफोरखौ जोङो ओ लास्टआवहाय